खोनादोंना
औ खोनादों नोंनि माथोखो बारा मोजां बुजि फैयाखै आङो। हेलौ जाननो हागौ नोंथांनि नेटवार्कआ बारा मोजां नङा।
आंना
औ
मा ख
आंङो ओरैनो गसंनानै दंबाय थायो बोथोरा जोबोर गरम बिनि थाख खायनो गसंनानै थाबाय थानो गोनां जादों। नोंथां नोंथांमोननिथिं नोंथां नोंथांमोननिथिं लाय बोथोरा माबायदि?
जोंनिथिं दायो एसेबां गरम नङा थिगानो दोंथयो।
औ औ
अब्ला जोङो दिनै बे समाव जोङो सावस्रिनि सोमोन्दै रायज्लायनो नामा?
जागोन। आंबो बेबायदि रायज्लायनो जोबोर मोजां मोनो।
नोंथाङा मा बुंनो सानो जोङो सावस्रिखौ गोगो ला खिनो थाखाय मा खालामब्ला जोंनि सावस्रिया मोजां थागोन।
आंनि बायदि आंनि बायदिब्ला। साव सावस्रि मोजां लाखि खिनो थाखायब्ला जोङो मोजां जानांगोन मोजां गाननाय जोमनाय लाखिनांगोन। आरो जों गासैयावबो पाट पिट जानानै थानांगोन आरो। अब्लानो जोंनि सावस्रिफो फोरा मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथाङालाय माथो सानदों?
आं आंनिबा जोङो फार्स्टआव जोङो ओ साफाहै जोङो थानांगोन साखोन सिखोनै जों थानांगोन बिनि उनाव जोंनि जानाय लोंनायफोरा ओ थावनि बुस्थु नङाला सिनो जोङो दै लोंनायफोरखौ बांद्राय जोङो खालामनो नांगोन
औ आरो
आरो बिजों लोगो से जों गोथां मैगंफोरखो बयल खालामना जानांगोन
नोंथाङा रुनानै जानायखौ नोंथाङा रुनानै जानायखो मोजां मोनो बिदिब्ला
औ देहानि थाखाय सावस्रिनि थाखाय मोजां ना रुनानै जानाया बेनिखाय रुनानै जानायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
आंबो बेखौ मोजां मोनो नाथाय मालाबा थावा थावा मोननायखाय आङो थावनि बुस्थुसो एसे जानाय जायो ना थाय देहानि थाखायलाय बे रुनाय जानायानो साब सिन
औ दायो नै जोंहा ओ गोबां मानसिफोरा माखासे थावनि बुस्थु जानानै सावस्रिफोरा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांबाय थादों सोरहाबा बेबायदिनो अन्थाइफोर जादों उदैयाव
गावनि-गावनि सावस्रि खौ मोजां ओ आलला रोङियाव
औ बेफोरबो गासैबो जानायनि थाखायनो जायो जानायालाय आंबो बेखौनो सानो। जुदि जोङो जानाय लोंनाया मोजां नङाब्ला थावनि बारा जायोब्ला अब्ला थाबनो गाज्रि जायो जों जेसे बां गोबाव थांनानै थानो नांगौ बेसेबां जों थांनानै थानो मोननाय नङा। आरो देहानि जेंना जायो जानाय लोंनाया मोजां नङाब्ला। बिनि थाखायनो जानाय लोंनायखौ डक्टरफोरा देहा फाहामगिरिफोरा माबायदि जोंखौ जोथोन लानो होयो बेबायदि जोथोन लायोब्ला जोब बोर मोजां जागोन। आरो बेबायदि जोथोन लायो ब्ला जोङो। मोजाङै थांनानै थानांगोन जोंनि देहाफोराबो पारफेक्ट जानांगोन आरो लोगोसे सावस्रिखौ मोजां खालामनो थाखायब्ला जोङो फुंबिलियावहाय एक्सारसाइसफोर खालामनां गोन बाय दि मोनदों आङो आङो आङो बेफोरबायदिखौ गावा खालामनो हायाब्लाबो गुबुनखौ एक्सारसाइस खालामजानो मोजां मोनो नुयो। आरो खोनानानैबो गाह हाम मोनो नाथाय आं गावा बेखौ मावफुंनो हाया खै आरो
जों गाव गावबा बो माव
ओम नाजागोन। आंबो गावखौनो गाव नाजागोन आसा खालामदों आंबो इयुनावहा एक्सारसाइस खालामनो हागोन गावनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो हागोन होननानै आंबो गावयाबो फोथायदों।
औ गोबां मानसिफ्रानो ओ गावनि सावस्रिनि फारसे ओ आल लानाय गैला। जानाय लोंनाया बांद्रायबाय। ना बेदर जानानै गाव गायनि देहाफोरखौ गाज्रिनि सायाव गाज्रि खालामनानै लादों। दिनै ना बेदर जानाया बांदों आथ जेरैबायदि एक्सारसाइस खालामनांगौ बेबायदि मानसिफोरा खामाखै बेनि था खै जानाया बां आरो आरामनि सायाव आराम जालांबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोंनि मानसिफोरनियाव सावस्रिफोरा बांसिनस्राय बांसिन गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांबाय थादों।
नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्रा खौनो बुंदों।
नोंथाङा मा बुंनो सा सानो बिनि सोमोन्दै।
बिनि सोमोन्दै आंबो बेखौ मिथियो नाथाय गावआबो ना बेदर जानायखौ खम खालामनो हाया जादों। ना बेदर जानायखौ खम खालामनो हायैनि जाहोनावनो मोदोमफोरा गोबां बांदों आरो गोबां जोंनि गेजेराव जोंनि बर' सुबुं फोराव फोरनियावहाय प्रेसार जानानै जिउ गोमालांनो गोनां जानाय प्रेसार जानानै प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैना थानाय पेरालाइस जानानै थानाय बेफोरबायदि बायदि बायदि बेमारफोरा जोंनियाव साग्लोबनो हमदों। बिनिखायनो जोङो बेखौ ना बेदर जानायखौ एसे खम खालामब्ला मोजां जागोन रुनाय मैगंफोरखौ जानानै जाब्ला जोबोर मोजां जागोन होननानै आङो सानो ।
जोङो ओ आगोलनि जोंनि आजै आज जौ बा आबै आबौफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो सिगांनि मानसि फोरालायनो बेबायदिनो बांद्राय रुनायफोर जानायखाय बांद्राय ना बेदर जायो आरो खस्थ खालाम ग्रा आरो बेबायदिनो एक सारसाइ माने खस्थ खालामनानैनो देहानि एक्सारसाइस जायो मोन बिनिखायनो बिसोरनियाव बांसिन बेमारफोरा जाया होननानै मोनथिनो हायो आरो
जोबोर मोजां ।
जुदि दानि मानसिफोराबो बेफोरबायदि खालामोब्ला
दा-दानि मानसि फ्रा बेफोरबायदि खालामनो थाख खै दानि दानि मानसिफ्रा मदेन जुग जानायखाय मोजांनिफ्राय मोजां थानो लुबैनायावनो बेफोरबायदि एक्सारसाइसआ जों खामानि मावनानै एक्सारसाइस जा हानाय बुस्थुफोरखौ जोङो मावनो हालिया । जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो गोदोनि आजौ आजैफोरनि फोरनि बायदि बेमार गैयै देहा जोंनो बेमार गैयै सावस्रि जोङो लाखिनो हायाखै
उम ।
आं सानो गोदो गोदो आजौ आजैनि समावहा खारै मैगं जानायखाय जानायाबो जोबोर मोजांमोननानै दानि बिनि थाखायनो दाबो थावनि बदल बे खारै मैगं जानाय औ खारै मैगं जानायखौ जोङो आरो बाहायफिननांसिगौ अबसे अबसे गोबां बरनि ओंख्रिफोराव खारै थायो खारैआ जोबोर मोजां बुस्थु नोंथाङा मा सानो बिनि बिसय?
बेखौ सानो खारै खारैफोरा जेनेबा जोंनि दं फां रोदाफोर बा माबा मोनसे जोंनि खेथिनिफ्रायनो मोननाय बेखौ बानायनानै सावनानै खारै बानायनाय जे जेबो केमिकेल होननाय जाया बेयाव बेबायदिहै खारै दिहुनाय जायो हिसाबै एसेबां मानसिनि देहायाव गोहोम खोख्लैया बायदि होननानै आं सानो आरो आंबो।
उम मोजाङानो।
जुदि जोंबो बे- बेबायदिनो खालामबाय थायोब्ला खारै मैगं आरो रुनायफोर ना बेदर जानायखौ जुदि जों दोनथयोब्ला जोंनि सावस्रिया मोजाङै थागोन मोजाङै सायाव मोजां जालांगोन लोगोसे जोङो खस्थ खालामग्रा जायोब्ला बा। देहानि ओ एक्सारसाइसफोर खालामोब्ला जोंनि सावस्रिफोरा मोजां जालांगोन लोगोसे नै दहाय बुंनाय बादि जोंनि दैफोर लोंनाय जानाय लोंनायफोरखौ जुदि जोङो थर खालामनानै माखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जागोन माखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां बेफोरबायदि थर खालामनानै जुदि जायोब्ला जोङो आं सानदों जोंनि देहाफोरा बा सावस्रिफोरा मोजाङैनो थागोन होननानै
जोबोर मोजां आरो आं सानो जोंनि बर'फोरा बर'फोरनि याव जानाय लोंनायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे लोंनायाबो एसे बारा जादों। जोंनि ओ। गामिफोराव बानायनाय जायखौ जोङो जौ बिदै होननानै बुङो। बुङो बेखौ जायो बेखौ जायो लोङोब्ला जोंनि देहाफोरा जोबोर गाज्रि जायो बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा खालामनाया मोजां जाहाथे जों जोंनि गामिफोराव हायोबा एवारनेस प्रग्रामफोर लानो नांगौ जाहाथे बेफोरफोरखो लोङालासिनो जोङो लोङालासिनो थानो हायोबा जिहेथु जोंनि देहाफोरा थाजिम थायो जोंनि सावस्रि फ्रा मोजां थायो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ एवारनेस एवर्नेस होनानै जोङो जोंनि सावस्रिनि सोमोन्दै जोङो एवारनेस होनो नांगौ आरो।
नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जादों।
आंबो सानदों आंनि साननाया जोबोर मोजां जादों होननानै। आरो नोंथां नोंथांनि साननायफोराबो जोबोर मोजां होननानै आङो रायज्ला‌-रायज्लायनानै आं मोनथिबाय।
उम। अब्ला जों दिनैनि सावरायनाय एसेयावनो दिनथनोसै।
उम। जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेबायदि मोजाङैनो रायज्लाय मोननायनि थाखै गोजोन्थों।
गोजोन्थों।
उम।